मा खौरां?
औ नोंथां मोजांथ' खौराङा नोंथांनियालाय?
दंथ'यो मोजाङैनो खौरां आंनाबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायना जासि हरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
मा खालामनानै दं नोंथाङा दा ओरैनो?
आं दा ओरैनो दङ नोंथां।
ओम। नोंथाङा आं दान्दिसे सम आंजों दान्दिसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जों दा ओरैनो जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय जाथाय बायदिसिना ओरैनो बेफोरनि सायाव माने रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ-औ-औ।
अब्ला नोंथाङा हरनि जाबायना?
औ जाथ'वाखै नोंथां।
औ। रेडि खालामगासिनो दा?
औ-औ।
मा ओंख्रि संदों नोंथाङा दिनै?
ओ ओरैनो माबा ओ मा बुङो बेखो थास'-थास' आथिंजों ना गोरान।
औ-औ गोथावनो माथो होनब्ला ओरैनो थास' आथिं खौ ना गोरानजों माबोरैहाय संदों नोंथाङा एसे फोरमायना होयामाय।
अ ओ जोङो गिबियावनो थास' आथिंखौ अ खानानै लाबोनानै माने मोजाङै जों बेखौ खौ बासिना लानांगोन जायो आरो माने बिनि बिगुरखौ जोङो मा गारग्रोबना लानांगोन जायो आरो आ बेनिफ्राय औ बेखौ ओ बेखौ साफा खालामनानै जोङो बेखौ मा मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनिफ्राय बेयाव जा जों ना गोरानाय होगोन बेखौ जोङो मा एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय आ बे ना गोरान एवफ्रामनाय सारायावनो जोङो बेखौ आ सामब्राम गोजा बेफोरबायदि होनानै जोङो मा ओ बेखौबो जोङो एवदोबना बा एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेयाव जा खिनि ओ बानलु बा जाखिनि मस्ला होयो बेफोरखौ जों होग्रोना लानाय जायो संख्रि बानलु बेफोरखौ ओ बिनिफ्राय जोङो बेखौ ओ मोजाङै एरना होनानै जोङो मा ओ इसे जे मा ओ मोन बो रुइहां जायोब्ला बेयाव मा जोङो दै होनानै होनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय जों बेयाव खैहोनांगौ जायो ओ जाहाथे बे थास'आ माना आरो थास'आथ' जोंना गासैबो मा होनो आथिङानो जा थास' बिसङानो जा बा बिबारानो जा बेफोरो मा ओ माननाय मोनसे दङ आरो ना थास'आ।
औ औ।
औ जाहाथे बेफोर माना बेनि थाखाय जों बेहाय ओ फान्थाव गोखैबो बाहायनो हायो बा ओ बिदिनो मैथाबो बाहायनो हायो बेनिफ्राय थाइगिरबो बाहायनो हायो। ओ लोगोसेनो जोङो मा थेक्रा गुजि होननाय मोनसे फिथाइ दङ नङा होमबा। औ बेखौबो बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो जेबोब्ला दै होग होग बेफोर गोखैखौबो होनानै जों जेनेबा दै होगोन बेनिफ्राय बेयो जेब्ला गोदौगोन नङा होमबा बे दैया
औ
गोदौनानै औ। बिदिनो गोदौबाय थानायानो दसे सम गोदौ होनोनानै जों बेहाय ना गोरान एवदुमना दोननायखौ जों बेहाय होनाय जायो आरो ना गोरानखौ जेब्ला होखांगोन बेनिफ्राय आरोबाव दसे सम जों बेखौ मा गोदौ हाबनो होबावगोन आरोना। ओ बेनिफ्रायनो जोङो बिदिनो संनानै जायो आरो
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां।
औ
बिदिब्ला नोंथाङा ओ नोंथांला आंहा ओरैनो गायनाय फुनायफोरा दासान्दि जोब्बायना ना इसे एसे दंबावो गायनो।
औ दासान्दि जोबथ'बाय नोंथां। औ नोंथांला हाबो गायोना मा बुंदो?
अ ओरै हाल जांख्राया जोबनानै थांबाय ना।
औ औ जोब्बाय नोंथां।
जोंहाथ' ऐ माइनिया बा औ अ माने जोंहा माइनि आबाद गैया आरो ना। बुंनो थाङोब्ला जोंहा माइनि आबाद। खालामा जेबो माने आबादखौनो खालामा आरो जोंहा ओरै बांसिनानो बायनानैहायसो जायो जोंहा मानो होनब्ला जोंहा माइ माइआ। आबाद बायदिसिना आबाद खालामनो थाखाय जोंहा फोथार गैया आरोना।
ओ थेवब्लाबो नोंथाङा बे माइ आबादखो माबायदि मावो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन नोंथां। माइ आबाद होनोबाथ जोंनिया ओ माइ आबाद मावाब्लाथ' जोंहा ओरैनो सुबुं माहारिया थांना थानो हानाय नङा नङा होमबा। बेनिखायनो माइ आबाद मावनायनि सायाव गोबांङानो मोनथिगौ आरोना माबायसा। थेवब्लाबो आंङो ओरैनो बेनि सायाव बांद्राय गोथौ ओंथि गोनां बुंनो हायाब्लाबो सरासनस्रायै बेनि सायावबो एसे फोरमायना होनोसै आरो आं नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
अब्ला जोंङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन। ओ जोङो जेब्ला जोंना ओ अखा गोलैगोन नङा होमबा। गिबियावनो अखा गोलैयोब्ला जोङो मा खामगोन। ओ समान एसे फोथार दुब्लि दुब्लि दब्लायसे बा दब्लायनै नों नोंनि बियो नोंनि हानि सायाव नोंहा बेसेबां बिगा हानि सा दं बेनि सायाव सोनारनानै जोःङो नांगौ बिबांनि माइखौ जोङो ओ खोथिया महरै फोगोन आरोना खोथिया फोनायावबो जोंहा मा खाम गिबियावनो जोंङो जोलैनि थाखाय दोननाय माइज्लि बेफोरखौ जोङो गिबियावनो साननै बा सानथाम सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो दैयाव न'खरनि फुख्रि बा दंग' बायदिसिना जायगायाव आरोना खायफा खायफा ओरैनो माबायावबो ओ बस्थायाव सोमनायनि अनगायैबो खादा बा बिदि
बायदि बायदि आगजुफोराव माने दै होनानै सोमना दोनो आरो ना दानि जुगाव मानसिफोरा हाखराव बांसिनानो सोबनाय जाया बिदिखौ उनाव जों साननै सानथामसो सोबनानै दोननायनि उनाव जों बेखौ मोनसे समान जायगायाव मा होनो ओ जेरै ओ खमान जायगायाबा हाफोरावनो आरो ना हा फोरावनो जोङो ओरै फेन्नानै बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै फेन्नानै दोनगोन आरोना अब्ला जों बेखौ एसे गाजा बेर होगोन जेबा गाजा बेर होनानै जोङो जों दुब्लियाव रेडि खालामनानै लानाय
आरो नुनो मोनो बेखौ ओ बोखांनानै दोनखांनायनि उनाव बेयाव लखबनानै दोननायाव जों नुनो मोनो जे ओ गाजा बेरनायनि थाखाय माबा मोनसे बाहायो नङा होमबा
औ औ
औ थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो बांसिनखौनो आं नुनो मोनो।
औ औ थारैनो नंगौ बेबायदिनो जों फोथाराव ओ जायफोरा जोंङो ओ खोथिया फोगोन ना खोथिया फोनाय जायगखौ जोंथ' रेडि खालामना लाग्रबाय नंङा होमबा लाग्रोखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो। ओ जाय दिनखालि थैगोन जों एसे गिबियावनो जोंङो इखौ मोसौजों मै होना लागोन आरो ना मै होना लानानै जों बे खौ इसे ओ हाब्रुखौ एसे राहाब होगोन आरो एसे ओरैनो नावमान खादारन नावमान राबोनायनि न'सो जों बेखौ फोगोन मानो होनब्ला जोंनि माइआ जेन गोथौआव थाङा आरो ना माइआ गोथौ थांब्ला जोंहा उनाव खोथिया फुनाय समाव एसे उसुबदा जायो नङा होमबा औ बिदिनो जों खोथियाखो फोखांनायनि उनाव जेब्ला दान मोनसे मोननैनि उनाव जोंना खोथिया फुनो हानाय गायनो हानाय जायो। खुलना जोंङो बेखौ ओ माइ माइ हिसाबै गायनाय जायो आरो फुनानै बेखौ हाब्रुखौ बुसोरना साफा खामनानै जों बेखौ आरोबाव गायनाय जायो आरो ग'सा लायै लायै बेबायदिनो आरो गोबां बुंनो थाङोबा गोबां गोलाव जायो जेरै आबाद थिलिफोरखो जों माबोयोहाय गायो माबोरैहाय ओ रेडि खालामना लायो बेफोरखौथ' मिथिखागौ नङा होमबा नोंथाङा? बि
औ नंगौ मिथिगौ।
दानि जुगावथ' मोसौजों आबाद मावनायखौ नुला नङा होम बा नोंथां दानि जुगावथ' जोंनि गोनोखोआरि ओ ओ गोनोखोआरि माबाजों दिहुनजानाय बायदिसिना टेक्टर मिसिनारि बुस्थु संसो दानि जुगाव आरोथ' जोंना मानसि मानसिफोरा थ' दानोया मा होनो गायनाय फुनायावखौबो गावनाय फुनायावबो जोङो बाहागो मोननो थांला जायफोर जों मेसिनजोंसो गायोना दानि जुगाव बेनि थाखाय औ। जायफोरनि जाउनाव जोंना बेखार जेंनाया बांसिनै गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनगासि दं बेखार जेंना बेखार ओरैनो थागारनायफोरखौ नुगासिनो दं। जायफोर मेसिननि मानसिनि बेलायाव जों मेसिन बाहायनाय जाबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओरैनो नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं न'फोराव ओरैनो?
आङो ओरैनो दं।
मा होनदों नोंथां?
आङो ओरैनो दं दा दासान्दि।
औ मायाफोर मावगासिनो दं नामा नोंथाङा ओरैनो?
ओ जेबो मावाखै।
औ औ।
नोंथाङा माबाफोर मावो नामा?
दं ओरैनो ओ ओरैनो मायाफोर द'खानफोराव थायो आङो प्राइभेट हिसाबै एरैनो न'आव बेखार थास्लाय नै ओरैनो दखानफोराव हाबनानै दं आरोना मालायनि दखानफोरावनो एसे सेल्समेन हिसाबै।
औ औ।
अब्ला ओ अब्ला नोंथाङा ओरैनो ओ आरो मा मा खालामबावो दा बायसिना बोथोराव ओरैनो जोंहा? दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? फाय दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा न'आव ओरैनोथ' जोंनिया औ न'आव गायनाय फु फुनाय जोबनायनि उनावबो जों गुबुननाव गायनो फुनो थाङो आर नङा होमबा बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सा सानो ओरैनो?
ओम आंथ' दासान्दै गुबुनावबो गायनो थांथ'वाखै ओ दा दासान्दि आं ओरैनो दङ। गुबुनफोर बोथोरावलाय थाङोमोन किन्तु एबार बोसोराव माने बिदि गुबुननियाव गायनो थांनाय जाद्रायाखै आरो।
औ औ। ओरैनो न'खरफोराव माबोरैहायथो सलिगासिनो दं दासान्दै?
न'खरफोराव बुंनो थाङोबाथ' दासान्दि मोजांथ'आनो।
औ फ्राय उम मा होनो नोंथां ओरैनो जिआव मा थांखि लाखो ओरैनो?
अ जोबबाय माथो नोंथां।
औ
खोनादो ना नोंथाङा? हेलौ
औ दासो खोनादों औ खोनादों दासो।
औ जिउनि थांखियानो बे जानानै दं होनदों।
औ औ अब्ला नोंथां जोंनि रायलायनाखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा मा होनो नोंथाङा?
औ दे नोंथां दे।
उम उन समफोराव लोगो मोनसिगोन। गोजोनथों होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।